नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
दा मोनाबिलिनि ओरैनो बेरायग्लांगासिनो
औ आं नोंथांजों आदारनि गोनांथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना
औ नोंथां फोरमायजागोन
दा आदारनि गोनांथि बुङोब्ला थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदारनि जोबोर गोनांथि जायो
औ
आदारनिफ्राय जों हाबा हुखा मावनो थाखाय सक्तिबो मोनो आरो जोंनि देहा दानाय आरो बारायनाय जौगानायाव आदारा मा जोंखौ एबा सुबुंफोरखौ गोबाङैनो हेफाजाब होयो आदारनि अनगायै जायखिजाया जिबा थांनानै थानो हाया
औ
जोंनि जानाय आदारफोराव गोबां बिबांनि पुस्टि गोनां मुवाफोर थायो
औ
बेफोर खस्त गोनां मुवाफोरखौ जामुंनि थादेरसा एबा सिफुं जारग्रा मुवाबबो बुंनाय जायो
औ
आरो आदाराव थानाय जायफोर थादेरसाफोरा देहायाव सक्ति जौग लगायो बेफोरनो जाबाय सरका एबा कार्ब'हाइड्रेट आरो मेजेम गोबां सरका थानाय आदारखौ सरका होग्रा आदारबो बुङो
औ
आरो बिदिनो गोबां सोलेरारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनो गोबां बिबांनि सरकस हारिनि आदारनि गोनांथि दं
औ
औ मेजेमनिफ्रायबो जों सक्ति मोननो हायो
औ
जेरै मेजेम गोनां बुङोब्ला जेरै ि थाव माखन बादाम बायदिफोरानो मेजेम गोनां आदार
औ
आरो बिदिनो आदारनि जायफोर थादेरसाफोरा देहा दानाय आरो बारायनायाव हेफाजाब होयो
औ
बेफोरनो जाबाय प्रटिन
औ
आरो बैफोर प्रटिनफोरा बैफोर प्रटिना बे प्रटिना हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय
जोबोर हिनजावसा हसाफोरनि थाखाय प्रो रोखोमनि आदारा आदार जानाया जोबोर गोनां
औ
बे प्रटिनखौ हौवासा हिन्जावसाफोरा
उम
जाथारनांगौ आरो
औ औ
आदारनि जायफोर थादेरसाफोरा बेराम होबथाग्रा हिसाबै हाबा मावो एबा जोंखौ बायदिसिना
बेरामनिफ्राय रैखा खालामो
औ औ
बेफोरनो जाबाय आदार जिउ एबा भिटामिन
औ
दा बिदिनो बैफोरनि अनगायैबो जोंनि देहायाव खनियारि संख्रिनिबो गोनां जायो
औ औ
जेरै गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ ना, बेदर दाउदै, संख्रि, गाइखेर बायदिफोराव खनि बायदिफोरानो जादों बायदिफोराव खनियारि संख्रिया थायो।
औ
आरो बायदि रोखोमनि खनियारि संख्रि जेरै सोर, केलसियाम, आय'दिन बायदिफ्रा देहानि बायदि रोखोम हाबायाव मददबो खालामो
औ
बिदिनो आदाराव थानाय खनियारि संख्रिया देहायाव थै आरो बेगें दानायाव हेफाजाबबो खालामो आरो सोलेरनि होबथा गोहोआ बारायो
औ
बिदिनो दैया सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बिनो मैगं थाइगंफोराव गुजि जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन दैया थाथारनांगौ एबा थायो आरो बेदर नायाव द'जिनिख्रुइ दाइनजि जौखोन्दोसिम दै थायो आरो
औ
आदारनि बिदिनो आदारनि मोन द' थादेरसाफोरानो जादों सरकरा प्रटिन मेजेम भिटामिन खनियारि संख्रि दै बेफोरनो जादों आदारनि थादेरसा
औ
दा नोंथाङाबो बे आदारनि गोनांथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलायदो
औ नोंथां थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदार नांगौ
औ
आदारनिफ्रायसो जों हाबा हुखा मावनो गोहो आरो सशक्तिफोरखौ मोनो
औ
जोंनि देहा दानाय आरो देहा बारायनायाव आदारानो हेफाजाब होयो।
आरो आदारनि अनगायै जायखिजाया जिबा थांनानै थानो हाया होननानै बुंजागोन
औ
जों जानाय आदाराव गोबां बिबांनि पुस्टि गोनां मुवा थायो बे पुस्टि गोनां मुवाफोरखौनो जामुनि थादेरसा एबा जाफुं सुफुं जाग्रा मुवा होननानैबो बुङो
औ औ
बे आदाराव थानाय थादेरसाफोरा जाहैबाय सरकरा एबा कार्बहाइड्रेट आरो मेजेम
औ
बेबायदिनो सरकरा हारिनि आदारफोरा जाहैदों ओंखाम रुटि सिनि गुर आलु था गुना था गुना
थालिर बेरेमोदै गम सिरा मुरि खान्थाल गोमोन थाइजौ गोमोन खुसेर बायदि बायदि आरो
औ
प्रटिन हारिनि आदारफोरा जाबाय गाइखेर गाइखेर दाखा दाउदै ना बेदर दालि मटर गरसि बुट सबायबिमा सयाबिन मैगुन बायदि बायदि आरो
औ
मेजेम हारिनि आदारफोरा जाहैबाय थाव घि माखन नारेंखल बेसर बादाम सिबिं मेजेम गोनां बेदर बायदि बायदि
औ औ
भिटामिन एबा खनि संख्रि खुनियारि संख्रि होनजागोन सु सुमफ्राम ओ गोथां मैगं थाइगं गाजर फान्थाव गोखै आमलाइ लेबु सेलेखा थाइसुरि गोखा केरेला थाइलिर दाउखा कमला फालें मैगं ब्रामिन मैगं थालिर मैखुन थालिर फस्ला थास' बायदि बायदि आरो
औ
जोंनो देहायाव सानफ्रोमबो गोनां जानाय गासै थादेरसाफोरखौ मोनसे रोखोमनि आदारावनो मोनफुंजोबनो हाया होनजायो
औ औ
जाय आदाराव सरकारा प्रटिन मेजेम भिटामिन आरो खुनि संख्रि गोनां खुनि संख्रि गोनां बायदि मोननाय जायो बैफोर जादों गोरोब आदार दा बिदिब्ला नोंथां
औ
दोनथ'बाय
औ औ दे